हेल'
औ नोंथाङा खोना हादोंना
खोनादों ना औ औ
नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ
ओरैनो खामानिखौ नामा नोंथां
नङा नङा नोंथां खामानि नङा दा ओरैनो मा खालामनानै दङ बेखौसो
ए आङो दा ओरैनो फार्ट टाइम जब मावनानै दं आरोखि नोंथां बे माबा स्कुलावहाय आरो प्राइभेट स्कुलावहाय उम
औ अब्ला नोंथां जोङो समखौ नस्थ' खालामालासे सै आयदानि सायाव सावरायदिनि ना
औ औ जागोन दे नोंथां
जोंनि सावरायनो लानाय आयदा टपिकआनो जाहैबाय माने आथिखालाव जोङो जब नङा होमबा सरखारि साख'रि मावनोब्ला जों माबायदि बिजाब फरायनांगौ बिनि सो सायाव
ओ
एसे मिथिनानै लानि नङा होमबा
औ औ औ
र औ हेल' अ ए ए औ औ र' आं एसे बेस्थ' बाय र' दे दे हेल' हेल' नोंथाङा खोनादों ना हेल' नोंथाङ ओ नोंथाङा खोना हादोंना नोंथाङा खोना हादोंना बे समाव हेलौ ओहम नोंथांखौनो आं बुंगासिनो नोंथाङा खोनाहैदोंना आंनि आवाजखौ हेल' नोंथांनि आवाजखौ आं खोनानो मोनदिया
औ औ औ औ औ खोनादों नोंथां दे
औ औ थारैनो
उम
ओ नोंथां आथिखालाव जेन'बा आं एसे बेखेवना होग्रोदोनि नङा
औ औ दे नों
औ माने आथिखालाव मोजां साखरि मावनोबा जोंनि भारत हादरनि सिङाव जिखुनु एसे अफिसार लेभेलनि साखिरि मावनो थाखाय जोङो माबायदि फरायनानै जों लानो हायो माबायदि सासे फरायसाया साखा-फारा जानांगोन मोजां साखरि मावनो थाखाय जेरै हमनानै ला आथिखालाव ओ ए पि एस सि खौनो होन नङाब्ला थार्ड ग्रेड नङा होमबा आथिखालाव जोंनि आसामाव बेबायदिनो माखासे साख्रि भेकेन्सि ओंखारगासिनो दा बेफोरबायदि साख्रिखौ जोङो मोनोब्ला सासे फरायसाया माबायदि बिजाब फरायनांगोन माबायदि बिजाबजों लोगोसे माबायदि पार्सनेल पार्सनेलिटि जानांगोन माबायदि स्किल डेभेलपमेन्ट थानांगोन बेहा मा मा रोंगौथि थानांगोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे
बेनि सायाव नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा
औ थारैनो जागोन बिदिबो जागोन अब्ला आङो ए पि एस सि खौनो लाग्रोनोसै नङा होमबा आथिखालाव दा गाबोननो दं जोंहा दिनै सारि थारिख गाबोन पास थारिख गाबोनहाय फ्रिलिम्स जागोन ए पि एस सि एक्जामा दा बेबायदि फरिखाखौ जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि बर' लाइमोनफोरा माने गोबाङानो ओ माखासे मिथियो माखासेया मिथिया आरो जायफोर मोखाङाव थानाय बिदि बिथांमोनहा मिथियो माखासे न'खरनि गारजेनफोरा गाइड खालामो बेफोरबायदि न'खरनि गथ'फोरा मिथियो नाथाय गोबाङानो गामि जोंनि ओनसोलाव थानाय गथ'फोरा मिथिया दा बेनिखायनो सासे ए पि एस सि होगोन जाय फरायसाया बेयो मास बि जोंहा माबाखौ पास जानांगोन डिग्रि कमप्लिट खालामनांगोन नङा होमबा जिखुनु स्ट्रिमावनो जा आर्ट्स जा कमार्स जा साइन्सआनो जा खोनाहादोंना नोंथाङा हेल' नोंथाङा खोनाहागासिनोना
हेल'
नोंथाङा खोनाहादोंना आंनि आवाजखौ
हेल' नोंथां
खोनाहादोंना नोंथाङा खोनायाखै नामा गेजेर गेजेर आवाज खोनानाय मोनाखै आं नोंनि
फन फैलाबाय थायो बिना मानसिआनो फनानो फन फैलाबाय थायो बेनाव